हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
हेलौ
औ हेलौ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा मा खालामबाय दं?
आङो दा ओरैनो दङ नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम आंजों रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। बिदिब्ला मानि सोमोन्दै सावरायनो नोंथां?
बिदिब्ला जों बैसागुनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै खोमा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
ओ बिदिब्ला नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै मा मिथिगौ फंनैसो आंनो फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। बैसागु बुङोब्ला बैसागुआ जोंनि आसामनि मोनसे गिदिरथार फोरबो।
जों बेवहाय आसामनि गासैबो सुबुङानो बैसागुखौ फालियो।
औ नोंथां।
बैसागुखौ जोङो जोबथारनाय जोबथारनाय थारिखखालि बा ओ सैथ्र' सैथ्र' दाननि जोबथारनायखौ जोङो संक्रान्ति बुंनाय जायो बे खालि जोङो मोसौनि एबा जिब जुनारनि बैसागु बुंनो हायो बे बैस गुआव हाय मोसौखौ थुखैनानै मोसौनो गोदान गोदान दुरुं एबा फागा होनो बिदि गानहोनाय जायो आरो आरो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो लाव फान्थाव हालदै हानानै ओ आरो हांगार दिबसिनि हांगार होखु'नानै बे हांगारखौ मोसौनि मोदोमाव फोथा महरै फुननानै होयो।
नंगौ नोंथां।
आरो बे लाव फान्थाव ओ हालदैनि माला सुनानै मोसौनो गानहोनाय जायो लोगोसे बे खानानै आद्रा थानाय बाहागोखौ दैजों थुख-थुखैनाय जायो दैमायाव लांनानै।
नंगौ नोंथां।
औ थुखैनानै मेथाइ रोजाबो आरो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर बेबायदि आरो नंगौना नों
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
आरो बैस बे मोसौनि बैसागुखालिनो जों मानसिफोराबो बोसोरनि बेराम आजार जायैनि थाखाय गोखा गोखै बुथुमनानै जान-जानाय जायो बे गोखा गोखैयावहाय बे गोखा गोखैखौ बुथुमनो थाखाय जों हाजो से हाजो सेराव थांनानै ओ खेराइ दाफिनि मैगं बिदिनो खिफि बेेन्दों खुंखा खुंखा बिलाइ आरो आरो बेबायदिनो गोबां था गोखा गोखै मैगंफोर जोङो सेजौ से जौसे सेथा मैगं जोङो लगायनानै भाजि एवनाय जायो। आरो बे बे दिनखालि मोनसे दाखुरा होननाय ओरै जों माइब्रा माइरंखौनो सोमनानै दोननानै दाखुरा एवनानै जायो।
आरोबाव बैसागुनि औ नोंथां खोनायाखै? औ नोंथाङा मा बुंदोंमोन?
हेल'
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा मा बुंदोंमोन बुंफिननो हागोन नामा? हेल'
ब
हेल' हेल' हेल' हेल' खोनायासै नोंथां। हेल'
हेल नोंथां।
अ हेल' नोंथां। हेल' नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखै।
हेल'
हेल' औ हेल' हेल'
हेल' जेबो खोनायासै नोंथां।
दायो खोनादोंना नोंथां? औ आरोबाव बैसागुआव
ह
बैसागुआव नोंथांमोनहा माबायदि रंजायो बेनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। बैसागुआव जोङो बैसागु सेथि अक्ट'खालि गामिनि बयबो गथ' गथायाइ बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै जों सिबिसालियाव आफा इसोरखौ गाब्ज्रियो।
औ नोंथां
बे आफा इसोरखौ गाबज्रिखांनायनि उना उन्दैफोरा गिदिरखौ खुलुमनाय बावो। आरो गिदिरा उन्दैखौ मान बाव सारस्रियो आरो अन्नाय होयो।
उथां
बेबायदिनो जोङो सेथि थारिखखालि गाबज्रिखांनायनि उनाव नैथि थारिखखालि नैथि अक्ट' खालि
औ नोंथां
बोराय बुरै गामियाव बर'नि माखासे दामजुफोर दामनानै जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं जथा दामनानै रंजायो आरो मेथाइ रोजाबनानै जोङो रंजानाय जायो मोसानाय जायो। बेवहाय माखासे सों गान जोम गानो दख'ना हिनजावफोरा दख'ना आर'नाइ खायो रेगे रेगां जोमग्रा लायो आरो हौवाफोरा गामसा आर'नाइ गाननानै मोसानाय जायो।
औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांमोननि गामियावबो माबायदि रंजानाय जायो बैसागुआव फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन। जोंनि गामियावबो ओ संक्रान्तियाव एबा सैथ्र' दाननि ओ जोबथा सानावहाय जेरै मोसौ थुखैनाय जायो बेबायदिनो थुखैनानै जेब्ला मोसौखौ थुखैखाङो अब्ला बेलासियावहाय हाग्रानि मैगं बिदिनो ओ लाफा सायख', खिफि बेन्दों मानिमुनि बिदिनो बायदि रोखोमनि हा ग्रानि मैगं खांनानै ओ जेनेबा न'नि दाउ एबा अमा बेदर बेजोंहाय जोंङो न'आवहाय एवनानै जायो आरो।
आ।
आरो थिग बेबायदिनो ओ बैसाग दान सेथि दिनावहाय सेथि सानावहाय जोंङो ओ न'खर न'खर आफा इसोरखौ गाबज्रियो आरो बिनिफ्राय गाबज्रिखांनायनि उनाव गाबज्रिखांनायनि उनाव जोंङो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो। आरो
औ।
गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रियो। आरो बेनि उनाव गामिनि सें गामिनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोरा जयैनो गामियावहाय रंजानो ओंखारो ओ बिदिनो जोंनि बर' हारिनिनो दामग्रा आगजु लानानै जेरै खाम, जथा सिफुं, सेरजा आरो जोंनिनो बे औवाजों बानायनाय माखासे आगजु जेरै थरखा आरो गंगोना। बेफोरखौ लानानै जोंङो गामियावहाय रंजानो ओंखारलाङो आरो।
ओ नोंथां।
आरो बेनि उनाव जोंनिनो नैथि सानावहाय जोंनिनो बोराय बुरैफोरा जयै जेरै सेंग्रा सिख्लाफोरा रंजादों रंजायो बेबायदिनो बोराय बुरैफोराबो गामियाव रंजानो ओंखारलाङो आरो। बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनो मोननानै मोजां मोनबाय।
औ गोजोन गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सिमबो।
औ बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
गोजोन हर नोंथांनिसिम।
औ गोजोन हर नोंथांनिसिमबो।
औ